हेलौ औ खोनादों
औ होमबा ओ जोङो एसे जों जे ओ बर'फोरा जे होमबा गोबां माने आदब खायदाजों जोङो नाफोरखौ हमनानै जायो बा जोङो ना गुरनानै जायो बैफोर ना गुरनाय जानाय ओ जोङो आरो मा मा मा आगजुजों जोङो नाफोरखौ हमो मा खायदायै हमो जों बबेयाव जोङो बैफोर नाफोरखौ हमहैयो बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां ना
औ नंगौ नोंथां
औ ओम दे होमबा नोंथाङा एसे ओ फोरमायग्रोनानै होदो ना जों नाफोरखौ माबोरै हमनानै लायो जोङो मा मा ना मोनो बेफोर बेफोर बायदिनि बेफोर बायदिखौनो नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ ओ जोंनिथिं ओ जेखाइजों ना गोरो ओमफ्राय जेजोंबो जेजोंबो गोरो आरोबाव पल'जों ओमफ्राय सेन बिदिनो जोंनिथिं ना हमनाय जायो।
औ
औ आरोबाव उम जोंनिथिं ना मोनो ओ गोरै ना ओमफ्राय ना बोथिया खावै ना ओ फिथिख्रि औ मोनो
औ जोङो ओ जोङो जोङो जे जेखायजों नागुरो बै जेखायखौ जोङो ओ मानिफ्राय बानायो ओमफ्राय जोङो बे- खौ नाफोरखौ माबायदि जायगायाव जोङो बे जेखाइ ओ जेखाइजों ना गुरो बेनि बागै एसे ओ बुंनानै होदो।
औ एहम जों जेखायखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ।
ओमफ्राय ओ जेखायखौ फोथाराव ओ जेखायजों फोथाराव ना गुरनाय जायो ओमफ्राय ओ आथिखाल आङो नुदों माने ओ जेखायखौ माबा नेट बायदि बिदिबो बानायो। औ।
माने नेट माने थारनि नेटजोंबो बानायनाय नुदों आरोना दायो औ। त' बेबायदिनो जोङो ना गुरनानै जानाय होनब्ला जोंनि सुबुंफोराथ' जोंनि बा बर' आइजोफोर बा हौवाफोराबो ओ गोबां रोखोमनि ओ आदब खायदाजों ना गुरहैयो। ना ओ मोन- नायगिरनानै लायो जोङो बेबायदिनो जाफैयो। बैफोर, ओम बैफोर नाफोरनि बा बैफोर गुरनाय आदबफोरा ओ जोङो माखासे समाव जोङो जेखाइजों ना गुरो ओ खखा, खाखि बेफोरजों जोङो सानानै ओ जोङो नाखौ हमो।
औ।
ओमफाय आरो जोङो बे ओ फल' जायखौ फल' होनो जोबनानै हमनाय बेजोंबो जोङो नाफोरखौ ओ दै गोरान ओ फोराव जोङो नाफोरखौ बेजों हमो। बै ओ जेखाइसो जोङो जेखाइखौ एहम ओ बानायनो थाखाय जोङो गुबैयै औवाखौनो बाहायो। जोङो औवाखौ औ थेवेल जिरबाय जिरनानै जोङो बेखौ हेबो माने गोबां मानसिफोरानो गोदोनि मानसिफ्रा माने गासैबो बेयो ओ जेखाइखौ बा हेबनो रोंजोबो। नाथाय आथिखालनि मानसिफ्रा नाथाय बेखौ रोंला हेब- नो माबोरै हेबो माबायदि ओ थेवेल जिरो बेफोरनि बागै ओ मिथिनो मिथिला बा रोंला- सै आरो आथिखालाव। औ बेबायदिनो जोङो ओ बबेबा समाव जुदि ओ न'आव जुदि जेबो जानो गैयाब्ला ओ न'खरनि न'खरनि आइजोआ थाबनो ओ जेखाय खबाइ लानानै थांब्र- बो आरो ओ दुब्लि एबा फोथाराव बा एसे ओ दैज्लां बो- थोराव एसे दै जानाय दै लोमस्रावनाय ओ बेफोरावहा थाब थांब्रबनानै ना गुरब्रबनानै लाबोयो।
औ नंगौ नोंथां
जोङो ओ बायदिसिना मैगं- फोरजों संनानै जाफैयो। जेरै जोङो दैज्लांआवबो थाङोब्ला जोङो गोरलैयै मोननाय बागो जानो ओमफ्राय गोथाव बा थाबनो जोङो ओ थाब संनानै जानो हानाय ओ मैगं होनोब्ला जोङो मैथाखौनो होननांगोन
औ नां
मैथा गोखै औ बेफोरजों जोङो बै ओ जेखाइ गुरनानै मोनबोनाय नाफोरखौ। जोङो रुदबनानै एबा संनानै जोङो बेबायदि खालामनानै जायो औ बिनि उनाव। जोङो औ खखा बे खाखि बा एबा सेनफोराव मोननायफोरखौथ' जोङो मानोना बैफोराव सायोब्ला गोबां गोबां मोनो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
नाफोरखौ जोङो लाबोनानै जोङो ओ नांगौखिनि खौ जोङो बोथिसे बा बोथिनै जायो जानानै जोङो बाखिफोरखौ जोङो। सान्दुंङाव फोराननानै दोनो बा सान्दुं गैयाब्ला जोङो अरावबो उखुन्दैजों फोरानो अरनि उखुन्दैजों। बेबायदि फोराननानै लानानै जोङो ओमफाय। बै नाफोरखौ बुरजा जायोब्ला उनावहाय जोङो। नाफाम देनानै लायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
जाहाथे जोङो गोबाव सम जानो हायो थिनानै जों दोननानै जोङो जानो हायो बेबायदिनि थाखाय जोङो आरो। बेयो मोनसे जोंनि थाखाय माने बिराद गोथाव मोदोमफ्रु खाजा जोंनि। बर'फोरनि थाखाय बेनिखायनो। बै नाफामखौ जोङो बानायनानै लायो। उनावहाय जोङो संनानै एवनानै बायदि रोखोम बायदि मुवा होफानानै जोङो संनानै जायो नाफामखौ
औ नंगौ नोंथां ओ बे नाफामखौ नोंथांमोननिथिं दाब बो माने औवा हासुंङावनो दोनो ना ओ बयामाव दोनो ह
औ जोङो दायो यो ओ बांसिन बयामाव दोननाय नुयो थेवबो जोङो मानोना बैयामाव दोनोब्ला बारा मोजां जाया आरो बे प्लास्टिक बाहायनाया बारा मोजां नङा होननानै जोङो ओ बांसिन। समाव जोङो बै प्लास्टिक बयामफोरखौ बाहाया आरो बाहायनो नागिरा जोङो औवा हासुं ओ बुरखा औवानि गिदिर ओं माने हासुं गोनां बा गुदुं गोनां गिदिर गुदुं गोनां ओ बुरखावानि हासुंखौ दाननानै जोङो। बेयाव ओ नारसो नारसो माने गोरा टाइट सोनानै। जोङो मोजां ओ जिगाबजों बा जिफोरजों जोङो गोरा सफा खफाखौ मारिनानै दोननानै होयो आरो बेबायदि खालामनानै दोनो दाबो माने औवाखौनो बाहायो दाबो। ओ बेनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिं ओ फुख्रिफोर। राव ना फिसियो ना?
औ फेसियो नोंथां।
औ मा मा ना फिसिनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो।
ओ ओ ओ मिरखा ना रौ। ओमफ्राय गास काप बेफोरबायदिखौनो फिसिनाय जायो।
औ औ ओमफ्राय ओ बेफोराव ओ सिगांनि बायदिनो थोंजोङै बिदिनो ओ जेबो बायनाय आदारफोर बायदिसिना होआलासिनो फिसियो नामा नोंसोरनियाव बेफोरबायदि बायनाय दानाफोरखौ होयो।
औ बिदि आदार आ आदार माने गुन्दैफोरखौ होयो गुन्दै ओमफ्राय औ औ आरो औ ओमफ्राय आरो औ नंगौ न' नोमेन
ज'आवनो मोननाय आदारफोरखौ होयो आरो ना
औ थालिर थालिर बिलाइबो होयो
औ
औ
माने बै ग्रास काब नाया जायो नालाय ओंखाय माबाखौ होयो आ रोना ओ थालिर बिलाइ एबा ओ हाग्राफोरखौ होयो आरो ना हाग्राखौबो जायोना बि नाया औ औ बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनिथिंबो फिसियो माखासे ओ रोखोमनि ना जेरै ओ रौ मिरका ओ कमल काब ओमफ्राय आरो ओ साइना फिथिख्रि ओमफ्राय ओं आथिखालाव बै ओ माबाखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनोसै जायखौ ओ सान्दा होनो रुप सान्दा ओह ओ बेफोरबायदि नाखौबो जोङो फख्रियाव हगारनाय नुनो मोनोसै आरो बेबायदिनो जोङो ओ माखासेस माने बै फोर ओ दा बायनाय दानाफोरखौबो होयो खायफाया नाथाय खायफाया होआ मानोना बै बायनाय दानाफोरखौ उ होयोब्ला नाया थाबनो देरो आरो थाबनो देरनानै जोङो बेखौ जानो हायो एबा जोङो बाजाराव फानहरनो हायो बेफारिफोरनो हरनो हायो। मुलाम्फाया बांसिन जायो आरो बैफोरबायदि दा बायनाय दानाखौ जोङो होयोब्ला माने बेफोर दानायाव बायदिसिना ओ भेकेनारि आदबजों बानायनाय नालाय भिटामिन बायदिसिना होफानानै थाफायो बेफोराव बेनि थाखायनो ना फोराबो माने थाब देरो आरो बेखायनो आथिखालाव जों बै फोरखौ बाहायनाय नुनो मोनोसै
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखाल नोंथांमोननि थिं जेखाय खबबाय सेन बेफोरबायदि मुवाखौ माने बानायनाय नुनो मोनो नामा दा
औ ओ मोनो दाबो ओ दङ जोंनिफोराव माखासे उम से माखासे बैसो जानाय सुबुंफोरा
औ नंगौ
ओ जेखाइ खबायाइ सेन ओमफफ्राय खखा खाखि बेफोर गासैखौबो बानायजोबो आरो बानायनानै बिसोरो गावसोर दुब्लि फोथाराव गावसोरबो ना हमनो थाखाय बाहायो बा ओ दैयाव साहैयो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो बिसोरो बेखौ बानायनानै फानो आरो ऐ माखासे ओ माने गासैबो बानायनो रोंजोबा जायनि जाहोनाव माने बै रोङैफोरा गुबुननिफ्राय जों बायना लांनानै जोङो नाखौ हमो एबा जों ना साहयो आरो बेबायदि खालामा बेनि अनगायै मोजां औवानि ओ माखासे खेब्राफोर आरो जेरै आइजेंफोर दं जेरै संग्राय सान्द्रि बेफोरखौबो हेबनाय खौ जों न नुनो मोनो आरो दासिमबो
औ
होमबा नोंथां ओ जोंनि सावरायलायनायखौ
औ औ नंगोन नोंथां औ गोजोन्थों